हेल
औ नोंथां ओ गोजोन सान फुंनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रिनो दङ ना?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ औ नोंथाङा सानजौफुंनि ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै दङब्ला नोंथांजों आङो ओरैनो फंनैसो सावरायलायनि ओ जेनेबा फोरबोनि सोमोन्दै ओ जोंनि बर' समाजाव थ जोङो गोबां फोरबो फालियो जेरैहाय जोंनि फोरबोआ गोबां दङ ओ बायदि रोखोमनि फोरबो दङ बे रोखोमनि फोरबोनि गेजेराव जोंहा मोनसे फोरबोखौ सायख'नानै लाबाय जेरैहाय मागो बे मागो फोरबोखौ जों मा बादि फालियो माबाददि खुङो बे मागो फोरबोआव मा खालामो बेनि नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ फोरमाय निस्सय आं फोरमायनो हागोन। नोंथांनो मागो फोरबो होनोबाथ' जोङो गासैबो मिथिखायो बे मागो फोरबो जोङो ओ एबा बोसोरसेयाव जमा खालामनाय घोन फैसा। ओ जायखि जाया जाग्रा मुवा बेफोरखौ जोङो ओ बोसोरसेयाव गासै मुवाखौनो बुथुमखानानै दोननाय जायो एबा बुथुमखाना लानाय जायो जायखौ जोङो बुङो ओ अमा दाउ बोरमा ओ हांसो बेफोरबायदिखौ जोङो नाफोरखौ ओ फिखानानै एबा न'फोरावनो गावबा गावनि ओ गावबा गाव न'खरफोराव बर' सुबुंफोरानो जा जायखिजाया सुबुं सुबुंफोरानो जोङो ओ जायखिजाया हा-हारियानो जोङो गुबुन हारिफोराबो बे मागो मागो दानखौ जोङो गासैबो फालिखायो। बेखौ जोङो उम जानो थाखाय एबा ओ गावनो आंखाल गैयालासे जानो एबा जोङो बुथुमखाना लानाय जायो रां रांफोरखौबो बिदिनो ओ बोसोरसेनि थाखाय जोङो ओ माइरं दा माइरंफोरखौबो बन जिगाबफोरखौबो गासैखौबो जोङो नांगौ नांगौ। ओ बनखौ मानो नांगौ होनोब्ला जोंनो बन खौ ओ जायखि जाया ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोंनो नांगौ जायो। बिनि थाखाय जोङो मागोनि मागोनि सि गां बनखौबो जोङो बुथुमखाना लानाय जायो आरो ना आरो माइरंफोरखौबो थोजासे थोजासे सौनानै एबा ओ लामनानै बुथुमनानै ओ बाखानाय जायो माइरंफोरखौ ओ सोरबा सोरबा न'खरावथ' गासैनिबो न'खरावथ' आबाद जाया आबा आबाद मावा बि दिनो आबाद गैयिफोराबो ओ मागो समाव गैथाराबाबो जानो थाखाय जा एसे एनै हायो बेखौ बुथुमखानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो बिदिनो मागो फोरबो होनोबा जोंनिया जानाय लोंनायानोसै आरोना नोंथां। बिदिनो आं मोनसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम ओ जोंनिया मागोआ मा समाव फालिनाय जायो बा मा मा मा माबोरै फालिनाय जायो बेखौ आं फोरमायनोसै जोंङो कुखुर दाननि औ नोंथां। हुदानि साननै सिगां जोङो मागो फोरबोआ एबा मागो फोरबो नङा बियो फुखु दानि साननैसो जोङो मा खालामो ओ गावनि न'खर न'खर थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ जानो थाखाय थियारि ओ थियारि खामना लानाय जायो आरो। ना नोंथां जेरै ना बोरमा बेदर ना बे ना अमा हांसो जायखि जाया जोङो जाग्रा मुवाखौ जोंनि आदारखौ बुथुमो। आरो बे खालि जोङो मा खालामनाय जायो ओ हराव जायो आरो ना ना बेदरानो जा ओ दाउआनो जा हांसोआनो जा बोरमाया दा गासै मुवाखौनो जोङो हराव जायो आरोना बेखौ खाना जायो। आरो जोङो ओम मा खालामो बै सानखालि जोङो ओ जानो थाखाय एबा फिथा लारु बेफोरबायदिखौबो जानायखौ नुनो मोनो। बिनि थाखाय जोङो मा खालामो ओ ओ माइब्रा माइरं एबा ओ माथा माइरंखौ जोङो सोमना दोनो आरो ना सोमनानै बे सानखालि जोङो फुङाव सोमो अब्ला बिनि सानसे हरावबो सोमना दोनो खायफा खायफाखौ जों सा सानावबो सोम फुङाव सोमना दोनना बेलासिबो देनायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो माइब्रा। आरो माइब्रा आरो माथाखौ जोङो बा न'नि माइरंखौ जोङो सोमना दोनो। जि गावबा गाव जखा हिसाबै मोनसे जखा लानानै सोमना दोनो आरो ना बि खौ सोमना दोननानै मोजाङैनो जोङो साफायैनो सुनांगोन सुनायनि उनाव बेखौ अलाराव नङाबा दिंखियाव देनाय जायो दिंखिखौ देनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेखौ देनानै जोङो मोजाङैनो सालिनांगोन एबा मोजाङैनो साफा खामना लानांगोन। बेनि उनाव जोङो हराव मा खालामो बेखौ ओम ओम जोङो ओम आबौ आबैमोननो एबा गोदो गोदायनि जा गोथै एबा थैनानै थांखांनाय बिसोरनो बाउनो थाखाय जोङो ओ सिबिं होआलासेनो जोङो फिथा लावदुम खोदो आरो एनथाब खोदो जोङो न'फोरखौ मोजाङैनो लिरस्रोनानै एबा साखोन सिखोन खालामनानै जोङो गोथारै बिसोरनो थाखाय जोङो ओ खावग्रोना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना फि था लावदुम आरो फिथा एन्थाबखौ जोङो खावनानै मोनसे आगजुआव ओ दोननानै लाइ फोरदों खोबनानै दोनो आरो ना बिखौ जों नुनो मोनो। आरो ओ बिनि फुखो दाननि ओ लास खालि एबा ओ जोङो दमासि होनो बेखौ दमासि खालि मा खालामो जोङो ओ गामिनि ओ जोङो बिथो ओ खाना जायो एबा खानाया हराव जाबाय बिखालिनो फिथा देखालिनो जोङो खाना खो जाबाय बेनि नेक्स्ट अखानायनायै मा खालामो जोङो ओम जोङो गासैबो ओ मा होनो ओ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो ज' ज' जानानै मोनसे जोङो बानायखाना दोननाय एबा नाराजों बानायनाय औवाजों आरो नाराजों बानायनाय मोनसे जोङो न'आव लुयो बेखौनो जाबाय बेखौ बे न'खौनो होनो फेला न' होनना बुंनाय जायो आरो ना बेखौ ओ गोदो गोदाय सेंग्राफोराबो बोरायफोराबो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा दा आथिखालाव सेंग्राफोरा एसे खम जाबाय आरोना बेखौ गथ'फोरा बांसिन बानायो दा। मोनसे रंजानाय फोरबो आरो ना बे सानखालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां लुस्रां जोङो ओ फुङावनो बेखौ सावनानै एसे खुलुमो आरोना। खुलुमस्रायो गासैबो औ बेखौ बिदि सावो सावखांनानै जोङो गाजा गोमजानो ओंखाम ओंखामफोरखौ जायो फिथाफोरखौ ज' ज' एना एनि नांलाय खमलाय गैयालासिनो ओ एना एनि जायालासिनो गासैबो गामिनि ओ सुबुंफोरजों लोगोसे ज' जानानै जोङो ओ बेदर ना ओंखामफोरखौ ज' ज' आलासि उलासि, आलासि सोरनियावबा आलासि जानो थांनाय सोरानावबा आलासि फैनाय बिदिनो गाम गामिनि मानसिफोरखौ साहा लोंनो लिंस्राङो एबा फिथाफोरखौ जास्रांनो लिङो। बेफोरबायदि ना आरोना। ओ जोङो फिथाफोरखौबो गोबां रोखोमनि बानायो जेरै ओ थाव फिथा। बेखौबो बानायनाय नुनो मोनो बिदिनो ओ सिबिंनि लारु एबा ओ नालेखर लारु गुरु मिथाइ होनानै जोङो फिथा लावदुम सावो सिबिं होनानै ओ नालेंखर होनानै। बिदिनो एनथाब फिथा खावनायखौबो नुनो मोनो बि बिदिनो गुर मिथाइ जोङो नालेंखर होनानैबो सावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोबां सिगांनो ओ लाइ फिथा लाइ फिथाबो होनोमोन जायखौ लाइआवबो बानायनानै जोङो थालिरजों बानायनानै खावोमोन गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समाव। बे फिथाखौ जों दा गोबां खमसै नुनो मोननाया बे फिथाखौ हाला आरो ना जानायखौ नुनो मोनला गोबां खम जाबाय। खायफा खायफा न'खरफोराव दासिमबो जा- जायो खिन्थु खायफा खायफा न'खराव दासिमबो जानायखौ नुनो मोनला आरो ना दासान्दि जानायखौ नुला बिदिनो जोङो हासुं हासुं फिथा होनो जाय खौ सुङा ओ फिथा होनो ओ जायखौ जोङो ओ औवा औवानिफ्राय बानायनाय जायाना औवायाव जोङो माइरंखौ सोनानै माइरं अन गुन्दैखौ सोनानै बेखौ बानायनायखौ सिगां नुयोमोन नाथाय बे फिथाखौ दा आथिखालाव नुनो गैला। बिदिनो जोङो ओ नेक्स्ट दिना सेथि खालार खालि जोंहा मोनसे फोरबो थायो मानसिनि दिन एबा मानसि दिनखौ जोङो से खालि खालि बानायनाय जायो जोंहा बेयाव गोदेरखौ खुलुमो जोङो नुनो मोनो जे गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ अनसायनाय ओ बिदिनो मान बावलायनायखौ नुनो मोनो आरो ना गामिनि गासैब गासैखौबो सुबुंफोरजों खुलुमलायनाय अनसायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बे सानखालिनो मा खालामो फुङाव ओ गोदोर सुबुं मानसिफोरा गोदोर सुबुं एबा उन्दैबाबो हौवासा मानसिफोरा मा खालामो जोंनि ओ बै खाना जाखालि एबा ओ फुखुमांखोनि ओ साननै सिगां सावना दोननाय फिथाखौ मा खालामो बे सेथि खालार खालि जोङो ओ उम बावो आरो ना एबा खुलुमो जोङो आबौ आबैमोनखौ मान होनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो ओ गोथारैनो सावना दोननाय फिथाखौ लानानै खोलाहा मोखां जानानै जोङो बेसोरखौ मा खालामो जौ गोरान जौ गिसि बिदिनो ओ एन्थाब फिथाखौदो माबाखौदो फिथा लावदुमखौदो होनानै मोनसे लायाव बिदिनो गोबां रोखोमनि होयो जोङो जुमाय गिसि जुमाय गोरानखौबो होनायखौ नुनो मोनो। आरो फैसा होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओ आबौ आबैमोननो दख'ना ब्लाउस जोमग्रा बेफोरबायदिखौ होनायखौ नुनो मोनो। आरो आबौ आबौनो मा होनायखौ नुनो मोनो गामसा एबा फालि एबा ओ बिहु फालि माने बैसागु फालि आरो गेन्जि गेन्जि गुफुर बिदि होनायखौ गोथार बिसोरो जाहाथे गान खोन्दाखौ नङा गोथार बायनानै हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो खुलुमसायो ओ बिदिनो नोंथां नोंसोरथि माबायदि ओ दासिमबो मा मा फिथा सावो एबा माबायदि फोरबोखौ दासिमबो गोदो गोदायनि बायदिनो खुङो ना आलादा एसे आलादा जाबाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङानो बुंखाजोब्बाय जोंनावबो बेबायदिनो खालामो मागो फोरबोआथ' गासैनियाबो एखे एखे फोरबो जोंनि बर' हारिनि गासैनियाबो एखे। बे मागो फोरबोआ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंबाय जेरै एनथाब फिथा लावदुम फिथा थावनि फिथा बेफोरखौबो जोंनियाव ओ सावखायो ओ बिदिनो ओ मा होनो मागो फोरबो जोबनायनि उनावबो बे फिथा खौ सावनानै जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरो मागोआव माबाफोर मिथिं दावथिं बेबायदि गोदोर गोदोर माबाफोर मेलाफोर जायोब्लाबो बर' आइजोफोरा बैफोर मिथिं दावथिंआव जोंहा फिथा सावनानै ओ दखान हैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव लावदुम फिथ फिथा सावनानै फाननायखौ नुनो मोनो एन्थाब फिथा सावनानै फाननायखौ नुनो मोनो। बिदिनो बिसोरो ओ फिथाजोंबो मोनसे फालांगि बा दखान होनानै ओ मुलाम्फा मोननायखौ बिसोरो मिथिबाय आरो ना नोंथां। ओ नोंथां जोंना नोंथाङानो बुंजोब औ औ नोंथाङाबो बुंजुब खाबाय जेरै मागोआव माबायदि खालामो माबायदि जायो। मागो फोरबोआ जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय फोरबो होननानैबो नोंथाङानो बुंखाबाय ओ बिदिनो जोंहा फैयै फैयै समाबो जाबाय नोंथां। जोंहा ओ रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां।